हेलौ,
हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
मा खालामदों नोंथां
ओ नै आं दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायगासिनो नोंथाङालाय
औ औ औ औ ओ आङो दङ बेफोरबायदिनो ओ आबाद फोथाराव माने ओ एसे नेबाय दोङो आरो ना आबाद फोथारखौ जेनेबा दाथ जोंहा गायनाय फुनायनि सम नालाय
औ
खोथिया फोदोंमोन न'आव ओमफ्राय बेखौनो एसे नेबायदों आरोना बे
औ औ नोंथाङा देग्लाय मा मा माइ गायनो सानदों
ओ आंथ देग्लायो ओ मोनसे गोदान माबा माइ फैदोनो जेनेबा माइ आबाद मावो नालाय दा आङो ओ दा बंग बन्धु होननाय माइ फैदोनो बेखौनो आं मावनाय नायदों आरो ना जेनेबा बे माया मा थो गोबां जायोनो बेनिखायनो आं बेखौ मावनायनायनो सानदोंमोन बिदिनो बिदिनो हालेव बाय ओ अखानि दैजोंनो हालेवदों आंङो टेक्टर ट्रेक्टरजों हालेवनानै इदिनो खेबनै खेबथामसो जादों खोमा हालेवनाया बेनि फ्राय बिदिनो हाखौ फोमोननानै खोथिया फोग्रोना लाबाय आरोना दा बिनि फ्राय नायनोसै दा बिदिनो हाखौबो माइ गायग्रा फोथारखौबो बिदिनो आंङो हालेवना लाबाय सैसेसो होना लाबाय आरो ना खेबसे ओमफ्राय दा फोराबो दंङो दंनायालाय होमबाबो खोथिया जोंहानिया एबारो एसेबां मोजां जायाखै आरोना दा माबा जालांनो हमखो गो दोथ जोंहा खोथि खिया जोबोद मोजां जायोमोन जेबो हासारबो नांलायामोन दा माबा ब्लाइट नांनाय बायदि गोजा गोजा जाना फैदो आरो ना नोंथां। बेनिफ्राय आंङो दाखालि बावयैसो इउरिया हासार सारना होबाय आरो ना एसे। बेनिफ्राय नायनो सै मा जायो। नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा? जोंहा दिनै गोदो गोदायनि समाव थ' जेतु हासार बाहायाबाबो जोंहा उम बिगासेयाव जोंहा गोबां माने पसिस मन बा त्रिस मन बिस मन बिदि मोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंङो बिगासे हायाव जोंहा दिनै आद मन दस मनखौनो जोंहा मोननो बिराद गोब्राब जानानै फैबाय। दा नोंथांङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां?
आरो बेफोरनि जाउना जादों जों दा मोनसे जायगायावनो मोनसे आबाद खौनो गले गले मावबाय थायोब्ला बेयाव जोबोर
औ औ नोंथां
खनि बेसादनि आंखाल जालाङो जेनबा बा बेयाव गोबां ओ जिखिनि हसार थानांगौ जायो बे मोनसे दा जेरै दा माइ आबाद मावगासिनो बे आबाद माइनि था
औ
गुबुन गुबुन माने खनि बेसाद नांगौ जायो। बेफोरो ओ मोनसे जायगायावनो बांद्राय मावोब्ला खम जालाङो आरो बेनिखायनो मोनसे जायगायाव हायोब्ला गुबुन गुबुन माबा ओ आबाद मावनानै बेफोरखौ जोङो मोजां खालामफिननो हायो। आरो फार सेथिं बुंनो थाङोब्ला ओ बेफोर हा ओ फोथाराव गोबां ओ मा होनो जेनेबा दा दा नै दैज्लां बोथोराव मावनाय बा माबायाव मावनाय बेफोर ओ मेसेङाव मावनाय ओ बेयाव जेरै जों गोबोर हासार बायदिसिना जेरै- ओ मा होनो न'आव बानायनाय हासारफोरखौ होनानै आबाद बेफोरखौ मावोब्ला बेफोरनिफ्रायबो बे ओ गोरान आबादनिफ्राय बेफोरो एसेबाबो हासारा थालाङो आरो बेफोरखौ सोलाय सोल' मावबाय थायोब्लासो जोङो जोंनि आबाद थिलि एबा बेफोरो माने हासार गोनां जालांगोन आरो
औ औ
नोंथाङालाय मा सानो बेनि बागै
ओ दिनै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोबां दानि नोंथाङाबो बुंबाय ओ बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बाथ्रायाबो नांगौ दिनै जोंहा जिहेथु गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा जिहेथु ओ जोङो जिब जुनारनि बायदिसिना खि हासुदै बायदिफोरावनो जोंहा फोथारफोराव जेनेबा जोङो बोरमा मोसौ बायदिखौ जों होना दोनहैयोमोन दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ गोबां हासार थाखायोमोन जेनेबा आरो गोदो गोदायनि समाव नाराफोरानो सेव सेवला बायनानै गावनो गाव हारसि- हारसिंनो हार हासार जालाङोमोन आरो जोंहा जिहेथु गोदो गोदाय जोंहा बा जोंहा जिब जुनारखौ जोङो बांसिन फियोमोन आरो जोंहा जिब जुनार फिसिनो थाखाय जोंहा दा लान्दां फोथार खो फोराबो रिजार्भ हा फोर फोर बांद्राय दंमोन जोंहा बेवहाय बिदिनो गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा लावखार जोंहा लावखार लालाय लाङोमोन जों मोसौ गुमनो थाखाय जोङो न'खरसेयावनो सोर आनावबा ब्रैजि बाजि बेफोरबायदि मोसौ थायोमोन सोरनावबा नैजि जिबा बेफोरबायदि मोसौ थानायनि थाखायनो जोंहा गोदो गोदाय हासारफोरनिबो एथ' आंखालनि गोनांथि गैयामोन। नाथाय बेफोर समफोरा दिनै गोबां सोलायबोबाय दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बिगियाननि गोहोमखौनो बुंनो थांनांगोन दिनै बिगियाना ओरैबायदि ओ दावगानो हम बाय जेराव सुबुं माहारिया खस्थ'निफ्राय खस्थ' खामानिफोरखौ जाहाथे मावनो नाङा जाहाथे मिसिं बायदिसिना सिना आरिजों दिहुननानै दाजेम बायदिसिना दिहुननानै जाहाथे सुबुं माहारि जाहाथे। बेवहाय। खस्थ' खामानि मावनाङा आरो लोगोसेनो जोंहा दिनै जिब जुनारखौ गोबां जों खस्थ' होनाय जायो। मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो मोसौफोरजों जो हाल एवनाय जायो। बि। बेबायदिनि थाखायनो दिनै बिगियानाबो दिनै गावनो। गाव हारसिंनो जोनोम जाबोदों दावगाबोनो हमदों। जेराव जोंहा। बायदिसिना रोखोमनि दिनै जोंहा आबाद फोथारफोरखौ जोङो जेनेबा जोंहा हासारफोरनि थाखाय माइ आबादफोरखौ दिनैनि समाव गोबां। जौगाहोनो थाखायबा गोदोनि समाव नोंगौ जों मोनोमोन थामजि ब्रैजि ओ मन मोनोमोन दा। बेफोरखौनो। गैया नालाय बेजों समानै बिनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन खालामबावनो नाजानानै। जेराव दिनै जोंहा रासाय। रासायनारियारि। मुलिफोर। फोर दिहुनदों हासार दिहुनदों। दिनै जोंहा। गोबां रोखोमनि जोंहा माइ फोथारफोराव गोदो गोदायनि समाव एम्फौ जायोमोन। ओ बेफोरबायदिनो गान्दै आरिया। माइ आबादखौ। गाज्रि खालामोमोन आरो माइ आबाद। जौगानाय। फोराव जोंहा जा समाव हासार मोननांगौ। बै समाव। जाबायदि नांगौ हासार बेफोरबायदिखौ होनो हायामोन। बा जोंहा बेफोरबायदि हासार जेबो गैयामोन ना। नाथाय दिनैनि समाव बिगियाना ओरैबायदि जौगाबाय जोंहा दिनै जोंहा माइ। जों गायजेनायनिफ्रायनो जों दिनै हासार जोंङो रासायनारि हासार बाहायो जेराव जोंहा जोङो माइ बारायनायनि दिनै माइ थरायनायनि। बायदिसिना जों। एमफौ एनलानिबो जोङो मुलि होनो गोनां जायो। जायनि गेजेरजों दिनै। जौगादों जेनेबा एसे एनै। अब्लाबो दिनै नाथाय जोंहा। जिहेथु जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि महरै ओ जोङो नख'रनि बायदिसिना हासारफोरजोंनो जोङो ओ फोथाराव आबाद मावोमोन नाथाय दिनै सोलाय सोल' जानायनि जाहोनाव दिनै रासायनारिफोरा गोबां दिनै गोहोम खोलैबाय जेथु दिनै जोंहा ट्रेकटर बायदिसिनाफोरा ओंखारबाय जेराव दिनै ओ हाफोरा दिनै जोंहा गोदो गोदाय जोङो नांगोलजों हालेवनायाव जोंहा ओ जोबोद मोजां जायोमोन नाथाय दिनै लथार बायदिसि एवनानै जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायबोबाय आरो दिनै। ओ बेफोरबायदिखौनो आंङो बुंनो हायो जिहेथु दिनै ओ जोंहा आबादफोरनि सोलाय सोल'आ बेफोरबायदिनो ओ उनफोराव आं सानो जे ओ बेनिख्रुइ मोजां आबादफोर खौ जोङो दिहुनबावनो हागोन दिनै बिगियाना ओ जेसेबां दावगादों बिनिख्रुइ बांसिन दावगानानै ओ माइ आबाद जा बा गुबुन आबादानो जा बेफोरखौ साबसिन हामसिन खालामगोन होननानै आं सानो ओ लोगोसेनो ओ दिनैथ' जोंङो ओ नोंसोरनि ओनसोलाव ओ माबायदि सोलिबाय दङ दा जेनेबा जोंनि मैगं थाइगंआनो जा बा आबादफोरनि खोथायानो जा दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव ओ माबायदि सोलिबाय दङ नोंथां?
औ जोंनिथिंथ' बिदिनो दा नै दैज्लां बोथोराव गायदों ओ थारुन। बेबायदिनो मैथा। इनिफ्राय जोगोनार। दैलांनि जोगोनार आर खाख्रेल लेस्रा भिन्दि गोबां आबाद मावदों आरोना ओ बांसिनानो बेखौ ओ फालांगि महरै सानासिनो ओ खायसे आरो बेखौ मा होनो ओरैनो न' जानो हिसाबै गायनाय जायो आरो। बांसिनानो बेनि उनाव न'आव जानो आग्लायनाय खिनिखौ खायसे ओरैनो राङारि मुलाम्फानि थाखाय थाव बान्लु सं ख्रि खरस जानो थाखायबो माने फानहैनाय नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
दिनाव गोबां मानसियानो ओ गोबां हा गैया एसे खम गम। बेनिखायनो न'नि खाथ खाथियावनो एसे एनै मैगं थाइगं गायनानै गाव जानो आन्था आरो जानो आग्लायनाय खिनिखौ ओ एसे एनै फाननानै राङारि मदद लायो आरो।
औ औ।
औ नोंथां मोननिथिं
औ बेफोरबायदिनो सोलिबाय दङ आरो ना।
औ औ नंगौ
औ औ बिनिफ्राय ओ दिनैथ' जेनेबा औ औ जेनेबा दिनैथ' थ' नोंगौ नोंथाङा बुंदों जेनेबा जा एसे एनै आग्लायो बेखौ ओ जोंनि जा मार्केट बाजारफोराव फानहैयो बेनिफ्राय अब्लाथ' बेफोरबायदि दि ओ गामि ओनसोलाव जेनेबा मैगं गायनायफोरा जानो हागौ बे ओनसोलनि थाखाय थोजासे नङा बा साब जेसेबां नांगौ इसेबांथ' दिहुननो हायाखै बायदि मोनदों आं गामि ओनसोल फोराव दा बिदिब्ला बेवहाय होमबा नांगौ जानाय मैंफोरखौथ' मैगंनो जा बा बायदिसिना आबादनि खोथायानो जा हबा माबायदिहाय हबा सोलिबायदों जेनेबा ना बवानिफ्राय सापइ फायो ना मा बेफोर माबायदि सोलिबायदों नोंथां
ओ जायगायावथ' गोबां ओ खाय गोबां आबाद मावो अब्लाबो ओ गोबां गुबुन माने दानि दिनावथ' गोबां माबा दंना फिथाइ सामथाइ आबाद मैगं थाइगं नङा होमब्ला ओ ओ जौसे सेनि बाजिजोखोन्दो आबादखौ जोंनि जायगायावनो मंगाल गोबां आबाद दा जोंनि जायगायाव जाया बेनि बखायनो जोंनि जायगायाव जाय आबादफोरखौ गुबुननिफ्राय लाबोनांगौ जायो आरो गुबुननिफ्राय
औ औ
सोनारनांगौ जायो आरो आरो जोंनियाव न' जानाय आबादफोरखौनिफ्राय जोङो गुबुनाव फान आरो ओ बांद्राय होनायफोरखौ बेबादिनो
दा जोंहाथ' समाबो जोब्बाय नोंथां बिदिब्ला जोङो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दं दोथ'दो
हेल' हेल'
खोनादों
दोनथ'नोसै नामा नङा होनोमबा नोंथां औ औ औ दे होमबा नोंथां दे